हेलौ हेलौ औ नोंथां दे ओ गोजोन सान्दोफु नोंथां औ नोंथां दा नोंथाङा आंनाव बे फन हरनायनि आन्दोआव माबाफोर
औ नंगौ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा बाथ्रा बा रायज्लायनो साननानैसो नोंथांनिसिम फनखौ हरनाय जादों आरो नोंथां औ आं सावरायनो सानदों नोंथांजों बे जोंनि आबहावाया
अ अब्ला नोंथाङा बिदि रायलायनो लुुबैदोंबा नोंथाङानो फोरमायग्रोदो जेनेबा माया गुबुंले खालामा आफावाखौ आं नोंथांनो ओ मारै बे गुबुंनायखौ होबथानो हायो बेखौ इसे
जागोन दे अब्ला नोंथाङा आं होमब्ला नोंथांनो जोंनि बे आबहावाया माबोरै गुबुंले जायो बेनि बागै आं नोंथांनो फोरमायग्रोनो सानबाय औ-औ आबहावा गुबुंले जानाय माने जोंनि सोरगिदिं थानाय जे बारहावा बेयो माने गुबुंनायखौ जोङो बुंनो हायो आरो जेरैहाय जोंहा आबहावा गुबुंनायनि गाहाय जाहोनफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा माखासे बिबांनि बिफां लाइफां दानफायनाय आरो बिदिनो आबाद फोथाराव माखासे रासायनारि हासार बा एबौ फोथैग्रा मुलि आ थैग्रा मुलि बाहायनाय बिब्दिनो जेनेबा जोंहा कलकारखानाफोरखौ बा कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय दै गाज्रि दै बेखौ जोंनि दैमा दैसाफोराव गारहरनाय आरो कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय बे धु उखुन्दैया जोंखौ आबहावाखौ गाज्रि खालामो आरो बेनिखायनो आं बुंनो सानोदि जों दिहुनथाइखौ एसे खमायनांगौ जाहाथे आबहावाया बिदि गाज्रि जाया बेनिफ्राय आरो आं बुंनो सानबावोदि गोबां बिबांनि गारि मटर बाहायनाय बे गोबां बिबांनि गारि मथर बाहायनाया जोंखौ माबायदि खहा खालामो होनोब्ला बे गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै जे डिजेल पेट्रल बायदिसिना थावफोरनि खामनाय बेफोरनिफ्राय जोंहा मा जायो बे आबहावा गुबुंलेया जायो आरो बिदिनो आरो बायदि रोखोमनि गारजानाय मुवा बेसादफोरखौ जों जेरै मेरै गारनाय बेजोंबो जोंहा आबहावाया गुबुंले जायो। थिग बेबायदिनो माखासे मोनसे जेनेबा सोहोरफोराव मोनसे जायगा थायोदि ओ दाखोर दाला गारग्रा बे दाखोर दालाफोरखौ सावनानै होयोब्ला जोंहा गोबां बिबांनि उखुन्दै ओंखारो जाय उखुन्दैया जोंनि देहानि थाखाय बा जों थांना थानायनि थाखाय मोनसे गाज्रि गेस बे बारहावाखौ बियो ओंखारहोयो आरो जायनि थाखाय जोंहा हां लानायाव गोबां जेंनाखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे बेयाव जों मा होनो आस्थमा ना मा बुङो बे बेमारा बेरामा जानो हागौ आ ओ बिदिनो जों थांना थानोबाथ' जोंनो बारखो नांथारगौ बा गोग्गो बार गोग्गो आबहावखौ जोंनो नांगौ जोंल' नङा बुहुमावा जि जि थांना जि-जिउ गोनां जिबिफोरनोनो बे गोग्गो बारहावा आरो बारखौ जोंनो नांगौ बिदिनो बिफां लाइफां फां दानफायब्ला मा जायो जोंहा कार्बन-डाय-अक्साइद गेसा बांनो हमो आरो थिग बेबायदिनो बिफां-लाइफा जों जि कार्बनडाइ अक्साइड गारनाय बेखौ सोबना लानानै अक्सिजेन गेसखौ एंगारो आरो बे अक्सिजेन गेसखौनो जों जि जिउ गोनां जिबिफोरा हां लानायाव बाहायो। बिदिनो आरो ओ दैमा-दैसा बायदिसिनायाव जोङो जाबोर जोथोर गारहरनाय जेनेबा हमना ला जिब जुनारफोर थैनायफोरखौ जोङो फबा लाबानो बे दैफोराव गार नाय बा ओरैनो उदाङै हाग्राफोराव गारना दोनलाबायनाय बेजोंबो जोंहा आबावाया गुबुं आरो बेनि मोनामनाया थाब माने सोरगिदिं माने जोंनि खाथि खालायाव गोसारनानै बयखौबो हां लानो हां लानायाव माने खस्थ' होयो आरो थिग बेबायदिनो गोबां बिबारनि गुबुंनाय मोनो जेरै दै गुबुंनाय हा गुबुंनाय हा गुबुंनायाबा बिदिनो आं सिगाङाव बुंलानाय जे ओ गोबां बिबांनि हासार बाहायनायखौ बुंदों आङो माने रासायनारि हासारफोर बाहायनाय रासायनारि हासार बाहायनायनि सोलाय जोङो गोबोर हासार बायदिसिना बा मा बुंगोन बेखौ जिबियारि हासार बेफोरखौ जों बाहायोब्ला जोंनि बे हा गुबुंनाया जों एसेबाबो रैखा मोनगोन होननानै आं सानो आरो थिग बेबायदिनो सोदोबनि गुबुंनाय गोबां बिबांनि बा गोबां गोबार जर होनानै बक्स फोर दामनाय मेथाइफोर दामनाय बिदिनो आरो गारि बायदिसिनानि सावन बा सोदोब बेफोर आरो बेल दामनाय बेफोरजों जोंहा सोदोबाबो गुबुङो सोदोब गुबुंनायनि जाहोनाव माखासे जेंनाफोरा नुजाथिनो हागौ जे नोंनि खोमा खाथि जाहाथे सोरबाफोर होसिख्रावनाय होयोब्ला बे नोंनि खोमानि जि परदा बेयो गावलांनो हम नोंथाङा इयुनाव खोनायै जाहैनोबो जानो हागौ आरो जायखौ जोङो मोनसे गुबुंनायजों जों रुजुनो हायो बिदिनो आबहावा गाज्रि जानायाव जोंहा मा खालामनांगौ होनोब्ला बेखौ होबथानायनि गोबांथ राहा फोर दंखायो राहाफोरखौ नोंथाङानो आंनो दा फोरमायना होबानो जाबाय आं गुबुंनायनि बागै फंनैसो बुंनो सानबावदों जेरैहाय मानसिफोरा जे आबाद मावनाय समावनो माखासे बिबांनि मुलिफोरखौ बाहायलाबायनानै जेराव मेरावबो गारगारो आरो प्लास्टिक बायदिसिना थायोना‌ बेफोरखौ जेराव मेराव गारगारो जायनि जाउनाव बे आबाद फोथारफोरावबो मा जायो बे प्लासटिक बायदिसिना गारनायनि जाउनाव माखासे आबादफोरा रजआ बा बिफां लाइफांफोरा बे प्लासटिकखौ सोरखिबोनानै जोंनियाव मा रज जायनि जाउनाव बिफां लाइफांनि खमायलांनायखौ बो जों नुनो मोनो। बिब्दिनो बुंनो थांबावोब्ला जोङो मा ओ गोबां बिबांनि खनि मुवाफोर दिहुननाय गोबां बिबांनि खनि मुवाफोर दिहुननानै जोङो सावगारनाय बेफोरजोंबो जोंहा मा जायो आबहावाया गुबुंले जायो आरो जेरैहाय गोबां बिबांनि मानसिफोरा खैला बायदि ना सावगारोना बेनि जि ओंखारनाय गेस कार्बन मन' अक्साइद ना मा बुङो बेफोर गेसा जोंनि थाखाय गाज्रि आरो बिब्दिनो आरो माखासे सिमेन्ट फेक्टरिफोर बायदिसिनानि साखासे फाखाथियाव थानाय बिफां लाइफांफोरा बे सिमेन्ट फेक फेक्टरीफोरनिफ्राय ओंखारनाय सिमेन्ट बा हाद्रि बेफोरनि गु मा जायो बे ओ गुबुंनायफोरा माने बिलाइफोराव नांनानै बिफां लाइफांखौ फोथैयो आरो नोंथां बेनोसै आं नोंथांनिसिम जि फोरमायनो साननाय बा जोंनि आबहावा गुबुंनाया माबोरै जायो होनबा बेखौनो आं नोंथांसिम फोरमायनानै आंनि जि बुंनाय बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्राय आं नोंथांनिफ्राय आबहावा गुबुंनायखौ माबोरै संरैखा खालाम बा रैखा खालामो बेनि सायाव आं नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनानै लानो लुबैदों।
आ दा नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायना होबाय जेनेबा ओ दा गुबुंले जानायखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जेनेबा जोङो आथिखालाव गोबां रोखोमनि कलकारखाना बाहायो ओ दा कलकारखानानि बे गाज्रि बेसाद मुवाफोर आरो कलकारखानानिफ्रायनो ओंखारनाय माखासे उखुन्दै बियो जोंनि बारहावायाव बेथ' जों गोरोबनानै जेनेबा जों बेखौनो‌ हां लायो दा मा बे जायो जोङो बे माखासे कलकारखानाफोरखौ जोङो ओम बाहायैआनो मोजां जेनबा जोङो नांगौल रोखोमनि दोननानै नांगौ दोननानै जोङो कलकारखानाफोरखौ दोननांगौ बा मुवा बेसादफोरखौ दिहुननांगौ ओ अब्ला जों मा जागोन जोंनि बे बारहावा बेयो एसेबाबो गोग्गो जागोन आरो आरो कलकारखानाजों बारहावाल नङा जेनेबा दैयाबो गुबुंले जायो जेरै कलकारखानानि जेनेबा थान्दा मुवा जेनबा नाङै मुवा बेफोरखौ जोङो दैयाव हगारहरो दा बैयाव मा जायो ओ दैनि जिब जुनारफ्रा बा दैनि जिबिफ्रा नाफोरा ओ बेफोरो ओ बे मैलानि जोहैनो जेन'बा माखासे उम बेराम आजार जायो जायनि थाखाय जोंनि मोननो थाङै माखासे नाफोरा दिनै गोमालांनो हमगासिनो दं दा बे फोरो जोंनि मोनफा मोनफा जोंबा जोंनि आबहावानि मोनसे बेसाद बेनिखायनो जों बिसोरखौ हानांगौसिम मानि हागौसे मानि जोङो ओ बासायनो नाजानांगौ आरो दु बुंनो जोङो जिसां हायो इसेबां बिफां लाइ फां गायनांगौ मानो होनोब्ला बिफां लाइफांङासो जोंनि बयनिख्रुइ गोनांसिन जिउ खुंनायाव सुबुंनि नांगौ जानाय बेसाद मानो होनना बुङोब्ला जोङो फिफां लाइफाङा जोंनो उम गोबां रोखोमनि अक्सिजेन हगारना होयो बा ओ गोबां बिबाङावनो अक्सिजेन हगारना होयो बेनिखायनो जोङो बेसेबां फिफां गायनो हागोन एसेबांनो जोंनि ओ बारहावाया गो गोगो जागोन आरो अक्सिजेननि बिबांआ बांगोन ओ जायनि थाखाय जोंनि ओ हां लानायाव जेबो ओ गोहोम गोग्लैनाय नङा ओ आथिखालाव नुनो मोनोजे गोबां मानसियानो माखासे बेराम आजार जायो जेरै हां लानायनि राहा सा मा होनो जायखौ बेफोरबायदि बेरामा लासैनो खम जालांनो हमगोन आरो। आरो आजिखालि ओ टाउन सहराव ओ गारि मथर बाहायनायनि बिबाङा बांबाय जायनि थाखाय टाउन सहराव ओरैबायदि मा जायो जेन'बा उम बारफ्रानो गुबुंलेजोब जेरै दिल्ली बदिखौनो नाय दिनै बेयाव मा जायो ओ सामफ्रामबो बोथोरनो गरम एकदमबारे गारि मथरनि उखुन्दै बारहावायानो बुंनो थाङोब्ला हांआनो लाजाया जों बेयाव हां लानांगौबा जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय थांनाय सुबुंफोरा साननै सानथामावनो बेराम जागोन दा बेफोरखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय ओ बिदिनो गारि मथर बाहायनायाव खम खालामनांगौ ओ आरो जों बांसिन बिफां गायनांगौ आरोना टाउन सहरावथ' बिफां लायफांखौ दानफायनानै न' लुनानै थायो ओ दा बैयावनो मा जायो बिफां लाइफांनि बिबांआ खम जायो बारहावायाबो मोजां मोनाबिसोरो मा खालामनानै लायो ओ थानदा मोनैनि थाखाय ए सिफोर होना लायो। बेयो जायनि थाखा ओ जाय जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा। जुदि जोङो बिफां लाइफां थायामोनब्ला बेफोरबायदि एसि टिसि बेफोरखौबो जों होनानै लानांगौ गोनांथि गैयामोन ओ दा जों बुंनो थांबोला जेनेबा जोङो माखासे ओ मुवाफोर जेरै उम प्लास्टिक आरि ओ बेफोरखौ बाहायनायाव खम खालामनांगौ मानो होनना बुङोब्ला प्लास्टिकफ्राबो जोंखौ गोबां खहा खालामो जेनेबा जोङो जोंखौल' खहा खालामा जोंनि आबहावाखौनो खहा खालामो जेरै जो मिनथिखागौ जे प्लास्टिकआ मोनसे बाहायफिनजायि बेसाद ओ बेयो मा जायो जेनेबा जोङो हाथाय बाजाराव जोङो मुवा बेसाद बायनानै लाबोयो ओ प्लास्टिकआ सेवनो रोङै बेसाद बेसाद हाथाइनिफ्राय जोङो मुवा बेसाद बायनानै लाबोनोसै बेखौ जोङो न'नि बारिफ्राव गारसै प्लास्टिकआ सेवनो रोङा नालाय बे हायावनो गोदोनानै थानोसै आरो दा बेयाव मा जायो जेनेबा हाया गावनि दैखौ गोजौ फारसे सौख' हरनो मोनला। बेनि थाखाय मा जायो जोंनि मैगं आबादफ्रा जाया जेरै ओ मा जायो जेनेबा जों मैगं थाइगं आरि फिबाबो माबाबाबो गायबाबो बै मैगंङा दैखौ मोनला नालाय बेखायनो एसे गाज्रि जायो आरो जोङो प्लाटिक सावोब्लाबो उम जोंनि बारहावायाव गारजि उखुन्दै गोरोबो। बेयावबो जोंहा ओ माखासे जे-जेंना सोमजियो हां लानायाव मानोना जों प्लास्टिकनिफ्राय जोबोर गाज्रि मोनसे गेस गयो सावोबा ओ जाय बारहावायाव गोरोबनानै जोंनि हां लानायखौ गाज्रि खालामो आरो जोङो आबहावाखौ खालामनांगौ होनोब्ला जोङो माखासे ओ जोंनि उम हाग्रा ओनसोलनि बा जिब जुनार बेफोरखौ जों रैखा खालामनांगौ मानो होनना बुंब्ला हा ओ जोंनि जिउ खांनायावबो जिब जुनारफ्रावबो माखासे बिबान दङ बिथांमोनहा गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ जानानै ओ गावसिरनि उदै सिङाव लांनानै बा जों सुबुं माहारि माखासे ओ बाहायजायै बेसादफोरखौ बा जोंनि थाखाय माखासे खैफोद गोनां बेसादफोरखौ जिब जुनारफ्राबो एखमबा जालाबायनानै जोंखौ रैखा खालामो आरो आरो बिदि बुंनो थाङोब्ला जेनबा जोङो फाब जोंनि गामि ओ गामि' नंला जेनावबा टाउन सहराव जों बांद्राय गारि बाहाय नांना बेथ' सैथोखा जोङो हागौमानि इसेबां ओ साइकेल आरिफोर थाबायनांगौ आरो जेनेबा जोङो आथिखालाव मा नुनो मोनो मोब्लिबजों ओं माखासे सालायग्रा मुवा बेसाद माखासे सालायग्रा गारि मथर ओंखारबाय जायखौ जों बाहायनाया मोजां होनना बुङोब्ला ओम बेसेबांनो उखुन्दै ओंखारगोन एसेबांनो जोंनि आबावाया गाज्रि जागोन आरो जों हानाय एसेबां जों बिफां लाइफांखौ दानफायनो नाङा गायनांगौसो ओ जोंहा होननाय दंखायो जेनेबा फांसे बिफां दानफायब्लानो जोङो फांनै फांथाम गायनांगौ बेबायदिनो आरो दंबावो ओ मोब्लिबफोरखौ जोङो नंबां जाबां बाहायनो नाङा मानो होनना बुङोब्ला मोब्लिब दिहुनन्नायावबो जोंहा गोबां रोखोमनि आबहावानिफ्राय माखासे मुवा बेसादफोरखौ ओम खहा खालामनांगौ जायो अब्लासो जोङो नांगौ बिबांनि मोब्लिबखौ मोनो बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ जेनबा बेफोरखौबो जोङो नाङै समाव बाहाय नाङा नांगौ समावल' बाहायनानै जोङो स्विट्सखौ अन अफखौ जों थाब खालामनांगौ ओ आरो दै दै बाहाय नायखौबो जों जानला मेनला बाहाय नांआ।जेनबा दैया बो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोर गोनां जायनि थाखाय मा जायो ओम गोबां माखासे जायगायाव गोबांआनो दासिमबो दै जायनि थाखाय बिथांमोननि जिउ खुंनायाव जोबोद खस्थ' सोलिगासिनो । बेनिखायनो जोङो हागौसे मानि अखानि मोननाय दै बा ओरैनो मोननाय दैफोरखौ जोङो गारलाबायनो नाङा जोङो बेफोरखौ जोङो मैगं थाइगं जिफोर जि-जोम सुनाय थोरसि ल'था सुनाय आरि जों आरियाव जों बाहायनो हायो। ओम ओम बेबायदिनो जोङो जोंनि सोरगिदिंखौ साफा खालामनानै लाखिनांगौ अब्लानो जोंनि आबहावायाबो गावनो गाव हारसिङै मोजां मोनसे थासारियाव फैगोन ओ मानोना ओ सुबुंआसो जोंनि आबहावाखौ रैखा खालामनायाव गोबां बिबान दङ जुदि बे सुबुं मानसि माहा आबहावाखौ गाज्रि खालामनानै लायोब्ला आरो बेखौ सोरथो खा खालामबावगोन। दा बिदिनो ओम आथिखालावथ' नुनो मोनबाय गोबां जोंनि ओनसोलाव सुबुंफ्रा बिदि बिबानखौनो लालायला माने गावबा गाव खालिबो रां खामायनाय गावब गाव थाइम गावबागाव सम बेफोरखौल' गोसो होसै जायनि जाहोनाव जोंनि मिथिंगानि हालोदा आथिखालाव गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दं। आसा खालामो उनाव बेफोरो मोजां जालांगोन दाथ' बिदिनो सोलिगासिनो दा नोंथाङा बुजिबायना नोंथां? औ
बिदिनो जोङो आबहावाखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ बेनि बागै नोंथाङा आंनो गोबां फोरमायथिना होलांबाय बिनि थाखाय आं नोंथांनो रोजा रोजा साबायखर बावनो सानो आरो आसा खालामो जों बयबो बेफोराव बाहागो लानांगौ आरो जोङो आबहावाखौ माबोरै थि खालामनांगौ बेफोरखौ सावरायनो थाखाय जोङो गामिनि रायजो राजा बा समाजाव जों थांनानै मा खालामनांगोन सांग्रांथि मेल खुंनांगोन जाहाथे बिसोर रायजो राजाफोरा मिथियोदि जोङो माबायदि आबहावाखौ गाज्रि खालामगासिनो बा खहा खालामलांगासिनो दं बा गावनि जि मिथिंगा बा समाजनि मुवा बेादखौनो जोङो गाज्रि खालामनांगासि दं बेखौ जोङो माबोरै होबथानो हायो बागै जों थांनानै सांग्रांथि मेल रायजो राजाखौ बुजायनानै आरो जोङो आबहावाखौ मोजां लाबोफिननायाव जोङो बयबो बाहागो लानो हायो आरो नोंथां अब्ला नोंथां आसा खालामो इयुनाव खाबुफोर मोनबावब्ला फिन खेबसे रायज्लायबावनोसै औ दे